औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामनाय थाबाय मोजाङैनो नो दं नोंथां?
औ
आ आम नोंथांनि
औ नोंथां। आङो दा नोंथाङा एसे सम मोनदोंब्ला आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि नख'र खुंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां सम दङ।
औ नंगौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा आबै आबौमोना जेरैबायदि न'खर खुंलाङोमोन बा दानि मुगायाव माबायदि न'खर खुङो गोबां फाराग नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो बे मोननै फारागखौबो जोङो सावरायनो सानदों माबायदि माबायदि हाय नखरखौ खुङोमोन जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बिदिब्लाथ' आङो नोंथांनिसिम फोरमायनोसै बर'नि न'खर खुंनाय होननाय माने माने आङो आबै आबौमोननिफ्राय खोनानो मोनदोंबा जोंना बर'नि ओ गोदोनि न'खर खुंनाया मा ओ गोदोहायथ' जोंना थोरिनि न'सो थायोमोननो नोंथां? नाथाय दानि जुगाव हाय जोंना मा थिं मा थिंनि नुनो मोनदों आरो ना नोंथां दानि जुगावहाय थोरिनि न'खौनो नुनो मोनला ओ बिब्दिनो गोदोनि न'खरावहाय ओ जेरैहाय जोंना बाथौ गंसे थायोमोननो बाथौआहाय दासिमबो दङ नोंथां बाथौआलाय ओ थेवबाबो जोंनाहाय बाथौआ मा ओ सानजा गालजों थायोमोननो आरोना दाबो सानजाजों थायो नाथाय नाथाय जोंना मा ओ बुहुद सोलायबोबाय आरो गोदोनि जुगदो आरो दानि जुगदो जोंना ओ बा थौवा सानजा गालजों थायोमोननो बेनि उनावहाय जोंना मा बाथौनि सानजाजों एबा साहा खनाजों जोंना ओ न'मा न' एबा इसुं थायोमोन आरोना नोंथां बिदि होननानै खोनानो मोन्दों बेनि उनावहाय मा जोंना बिनिनो न'खरनि गाहाय बा न'खरनि गेदेमा बयनिसाय गिदेरसिन जाय न'खर खुंबोनाय दाबोनाय बिनि ओ न'आ जाहैबाय मा जोंना ओ मेन गाहाइ नङा जोंना साहा गालजों थायोमोन आरोना बेनि उनावहाय जोंना ओ खोलागारजोंहाय गंसे मोसौ गलि थायोमोन आरो नोंथां। ओ सोनाबाजोंहाय मा जोंना ओ माइ बाख्रि थायोमोन होननानै खोनानो मोनदों एबा सानजाजोंबो थायोमोन होननाय खोनानो मोनदों माइ बाख्रिया सोनाबजों नङाबाथाय सानजाजों बिदि ओ बेनि उनावहाय ओ गोदोहाय ओ बे खोलाजों मोसौ गलिजोंनोहाय ओ जोंनोमा हिसान गंसेबो हिसान साल खुन्था बिदिबो थायो होननाय खोनानो मोनदों। मोनदों आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगावहाय मा जोंना बिदि सालखुन्था हिसानखौ बांद्राय नुनो मोनलिया। मानोना जोंना दानि जुगावहाय मिसिंजों दानाय बाजारावनो बायनानै मोननाय बेखौसो गानो आरोना नोंथां ओ बिदिनो ओ जोंनाहाय ओ गोदोनि न'खरा न'खर खुंबोनाय बायदिब्ला जोंना गोदो आबै आबौमोनाहाय मोसौ दाउ अमा बोरमा लानानै न'खर खुंबोयोमोन होननानै खोनानो मोनदों आरोना नोंथां ओ नाथाय दासि दासिमबो दङ खायफा खायफा मानसिफोरा गोबाङानो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै न'खर खुंबोयो आरो ना नोंथां बिदिनो जोंना ओ गोदोहाय लाथा एम्फौबो फियोमोन आइजोफोराहाय बिदि होननानै खोनानो मोनदों। दानि जुगावबो खायफा खायफानि न'खराव नुयो बिदिनो एम्फौ लाथा फिनाय नाथाय गोबां नखर नुनो मोनलिया आरो ना नोंथां ओ बिदिनो जोंना ओ अमा अमा फिसिनो थाखाय जोंना मा अमानो आदार आदार महरै जोंना मा गुन्दै नांगौ जाय गुन्दैया जोंना मा माइनिफ्राय माइ सौनानै मोननाय बिनि जुजाइ बा गुग्ला बेखौ जोंङो अमानि आदार महरै बाहायनाय जायो आरो ओ थास' जाय थास' हाग्रानि बेखौ जोंङो हानानै रुनानै होनाय जायो बेनि उनावहाय थालिर थालिरखौबो जोंङो थालिर फिथाइखौ अमानो रुनानै होनाय जायो । जायो होननानै खोनानो मोनदों बिनि उनावहाय जोगोनारफोरखौबो होनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
खौबो होनानै बिदिनो अमाखौ आदार महरै होनाय जायो आरो बिदिनो गोदोनि अमाफोराथ' मा मिथिंगायारिजों लोगोसे सरजाबफानानैसो देरोमोन नंङा होमबा नोंथां बांद्रायबो गेदेरबो जायामोन गोदोनि अमाफोराहाय नाथाय दानि जुगावहाय मा अमा आदारनि थाखाय जोंना बाजाराव बायनानै मोननाय बा हासार सिस्टेमनि बेयो जोंना मा बेखौ जोंङो बिदिनो मिसिंफोरजों बनायनानै मोननाय सापर सापर होननानै बुंङो बेखौ बेखौबो होनाय एबा अमानि दाना बेखौबो होनाय नुनो मोनो जाहाथे अमाया थाब थाब देरो आरो फाननो हायो । बेनि थाखाय जों दानिया बेफोरखौ होनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो अमाया जाथोनै दंङो नंङा होमबा नोंथां
औ
जाहैबाय मा बुन्दा जाहाथे बेयो अमा फिसा जोनोम होआ आरो जाथोसेया नामा बुन्दि बेयो जोंना मा फिसा जोनोम होयो माने बारायो बिदिनो आरो ना नोंथां बेफोरखौ फाननानै जोंना गोदोनि जुगावहाय आबै आबौ मोना मा जोंना न'खर खुंबोयोमोन आरोना नोंथां बिनि रांफोरजोंनो एसे न'खरनि हेफाजाब मोनोमोन आरोोना बिदिनो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गोदोनिफ्राय एबा दानि जुगसिम लानानै माबायदि नखर खुंबोदों नों बोराय बुरै जेनेबा आबै - आबौमोना गासैबो बर'नि मानसिफोरा बर' मानसिफोरा
औ नंगौ थिग बेबायदिनो बुंनो थांङोब्ला जोंङो गोदो गोदाय आबै- आबौमोना जोंहा आबाद बा हौवा माहारिया आबाद मावबाय फुंङावनो सेखा खदाल नांगोल बेफोरखौ लानानै जोंङो आबादाव ओंखारलांङोमोन आरो बेबायदिनो हिनजाव माहारिया जोंहा न'आवनो साल खुन्था हिसान खु फिथा गायनानै सि दानानै जोंङो न'खर जिउ खुंलांनाय खौ नुनो मोनदोंमोन जोंङो अमा बेफोरखौबो गोदोहाय मासे मानै बेफोरबायदि न'आव जानो आन्था बेफोरखौल' फिसिनानै जोंङो जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि मु माबायाव बेबायदि नंलिया गोबां रांखान्थिनि जौगानो थाखाय गोबां गोबां बायदि दाउअमा जेरै फिनो हमदों हांसो फारौ आरो बयलार थिग बेफोरबायदिखौनो फिसिनानै दानिया रांनि आं आंखाल गैया जेथिंबो जौगासारनाय जादों आरो जोंनि ओनसोलाव बर' सुबुंफोरनि गेजेराव थिग बेबादिनो बे दा गोबां बुरजा बुरजा लानानै फिसिनाय अमा दाउ बोरमा हांसो बेफोरनो जोङो दा बायनानै मोननाय आदारफोरखौनो होनानै फिनाय जायो बेफोरखौ होयोब्ला माने थाब थाब देरो आरो एसे थाब थाब फानजायो नालाय
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां
बिथिङाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा औ दा जोङो गोदोहाय सि दानायावबो साल खुन्था इसान खुन्था बेयावनो बर' आइजोफोरा दानानै गांसे गांनै फाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो गावबा गावनो गानोमोन नङा होमबा
औ थारैनो
हेलौ गोबां रांखावरि आरजिनो थाखाय जोंहा मेसिननि जुग मेसिनजोंनो दायो दाना सिफोरखौबो
औ थारैनो नोंथां
बेखौनो जोङो फाननानै गोबां रां मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा आरोबाव बायदिसिना आबाद बा बायदि बायदि गोबां बिजनेस मावनानैबो न'खराव खुंनो हायो आरोना गोबां दङ बुंनानै फोजोबनो हाया थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि दाउ अमा बयलार फाराम बेफोरखौनो बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेलौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो थिग बेफोरबायदिनो सोलियो आरो ना नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो इयुनावबो बिदिनो थैलांबाय थागोन नखर खुंनाय होननानै बुङोब्लाथ जोङो जेरै बायदि गोबां थायो नङा होमब्ला